औ नोंथां खोनादों ना आंनि बुं
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों। आ दिनै मोनसे बिखयनि सायाव रायलायनो नोंथांजों।
औ मोनसे आयदानिसो सावरायनोब्ला सावरायजागोन।
औ गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायखौ बावग्रोनाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि साना मोजाङै मोजां बारलांदो।
थारैनो नोंथां नोंथांनि सानाबो मोजाङैनो मोजां बारलांथों। दिनै सावरायनो ओ गोनां टपिकआ जाहैबाय ससियेल मिडियानि सायाव आरो बे दिनै जि ओ ससियेल मिडिया दिनै आ आथिखालनि बे ससियेल मिडिया जुगाव माने ससियेल मिडिया या माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनि सायाव रायज्लायनो सानदों आं आं गिबियावनो नोंथां खौ सोंग्रोनो सानदों। आ आ दानिस ससियेल मिडिया आथिखालनि ससियेल मिडिया जोंनि आ समाजखौ बा समाजाव थानाय उन्दै गिदिर गासैबो सुबुंफोरनि जिउ खुंनायाव माबायदि गोहोम खोलैथों बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ गोहोम खोख्लैदो होनना बुङोब्लाथ' ओ गोबां गोहोम खोख्लैदो। दा गिबियावनो जों बुंग्रोनांग ओ ससियेल मिडिया बाहायनाय दा ससियेल मिडिया बाहायोब्ला ना दा जोङो हय बेनिफ्राय जों मोजां फिथाइ मोनगोन नङाबा फारसेथिं जोङो गाज्रि फिथाइ मोनगोन दा जायख जायखिजाया मोनथ सोंलु बुस्थुआनो मोजां गाज्रि थाखायो दा ससियेल मिडिया बाहायनायाव आङो गिबियावनो जोङो आं मोजांखौ बुंग्रोगोन।
थारैनो औ नोंथांनि भइसखौ मोजाङै खोनाफैयाखै। नोंथांनि भयइसखौ मोजाङै खोनाफैयाखै। हेल'
हेलउ